हेलौ नोंथां!
औ नोंथां।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ आं दा। ओ ए बर'फोरनि एमाव बानायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ साननैसो,
होनदों एमाव बानायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो एसेब्लाबो मिथिखागौआनो। एमाव एमावा जाबाय जोंनो जौ बानायनायाव गोनां जानाय मोनसे ओ मुवा ‌। होननानै बुंनो हागोन जोङो। माने बेखौ बानायनांगौब्ला जों बेयावनो बर' आइजोफोरा सिगांनि समनिफ्रायनो बानायबोबाय थादों। माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि माने ओ बिफां लाइफांफोरखौ बुथुम बुसि खालामनानै बेखौ माने अन गुन्दैनि महर होनानै माने होम बानायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो माने बर'फोरा ओ जौ संनो थाखाय सिगाङावनो एमाव बानायनानै लाग्रोयोमोन गोदोनि दिनावहाय, बिनि उनावसो जोङो जौखौ संनायखौ नुनो मोनो। आरो ओम बेनि उनावहाय नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ बेनि उनावहाय बेनि उनावहायसो माने जौ संनायखौ जों नुनो मोनो। आरो ओ बिनि सिगाङावहाय माने बर'फोरा गावनो गाव गावनि आखाइजोंनो माने देना ‌ओ एमाव देनानै, ओ लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो खायसे खायसे आइजोफोरा, माने न'खराव नांनायनि बारा जायोब्ला। बेफोरखौ माने ओ बबेबा दखान सहराव फानहैनायखौबो जों नुनो मोनो। ओम बेबायदिनो आरो खायसे, आरो आइजोफोरनि आखाइनि एमाव देनायफोरा माने गोखैबो जायो एबा, हो ओम जौआ मोज मोजां जाया होननानैबो जों मिथि मोनोञआरो खायसे खायसेनिखौ जोङो मोजां जायो, बा गोदै जायो, होननानैबो जों मिथिनो मोनो। ओम थिग बेबायदिनो ओ बर' आइजोफोरा एमाव बानायनो थाखाय गिबियावनो जेरै ओ साल दावखुमै बाइदिनो ओ आनारस बिलाइ, खान्थाल बिलाइ, आरो बेबायदिनो जेरै ओ सिनि बिफां बेफोरखौ बुथुमनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जेरै- मोखोना ओ मोखोना मोखोना बिजौ बि बेफोरखौ बुथुमनानै माने बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो खायसे खायसेया थालिर बिलाइखौबो एसे एनै होफायो। ओम बिनि ओ बिनि उनावहाय बेफोरखौ बुथुमखांनायनि उनाव ओ अन ओ अनथ' नङा माने माइ माइरं एसे सोमनानै लाग्रोयो बेनि सिगांनो माइरं माइरंखौ जेनेबा दसे गोबाव हमनानै लादो। फुङाव सोमोब्ला बेलासियाव देजानाय बेफोरबायदि आरोना। माने फुङाव सोमनानै दोनोब्लाथाय बेलासियाव रुयहैनानै बेखौ ओ देनो हानाय बेफोरबायदि खालामो बर' आइजोफोरा। जेब्ला बेफोरबायदि मोनो ओ माइरंखौ सोमना दोनखानानै जेब्ला सुखाङो सुखांखांनानै बेखौ ओ उवाल आव ओम मा होनो दे देनो थाखाय ओ होयो आरो बेजों लोगोसे एसे खननै खनथामसो देरफ्रामनानै माइरंखौ। बेनि उनावहाय एसे लाद्रा जायोबा बा गुन्दैनि महर एसे लाहां लाहां जायोब्ला बे समावहाय बै बिलाइ ओ बुथुमनानै लानाय माखासे बिफां लाइफा बांद्राय बिलाइफोरखौ होफायो आरोना माने खनसेयैनो ज' देफानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो माने खनसेयैनो ज' देफानानैहाय जेब्लासिम ओ बै ओ बिलाइ एबा माइरङा ओ गेब्लेनानै गुन्दै जाया गुन्दै गुन्दै मिहि मिहि जाया अब्लासो माने देबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जेनेबा ओ सालिनानै आरोबाव खनसे सालिखांनानै आरो बिनि उनावहाय जेब्ला जाखिनि गुन्दै, माने गिदिर गिदिर आद्रा थाबावो बेफोरखौ आरोबाव खनसे दैफिनबावो, बिनि उनावनो बिनि उनाव जेब्ला ज' खालामनानै गुन्दै महर मोनोब्ला बेखौ मा होनो बर' आइजोफोरा संग्रायाव खनसेनो लखबनानै ओ दै सारस्रो सासस्रो एसे एसेैनो मा होनदों नानै लानायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ रुटि बायदिफोर नायो थिग बेबायदि बिदिनो नानानै लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि उनाव नानानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला मोजाङैनो नानाया जायो अब्ला ओ लथब लथब मा होनो लादुरा महरनि जोङो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो खायसे खायसेया दाब्ले महरनिबो बानायनानै लायो बेबायदिनो जेनेबा गासैखौबो बेफोरबायदि लादुरा एबा दाब्ले महरनि बानायखांजोबनानै जिगाब एबा खायसे खायसेया साल दावखुमैबो होनानै खोबनानै दोनो खायसे खायसे आरो जिगाबखौ होनानै खोबनानै दोनो। बेबायदिनो ओ खोबना दोनखांनानै बिदिनो ओ साननै बा सानथामसो फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला गोरान जायो रानो अब्ला जों बेखौ ओ जोंनि बे ओ जुमायाव बाहायनो हायो आरोना बिनि उनावसो बा ओ दखाननिफ्राय बा न'खरनिनो थाखानाय माइरंनि एंखुर फोरखौ बाहायनानै जौ ओ संनो थाखाय माइरंखौ ओंखाम महर बानायग्रोनांगौ बेखौ संनानै लाग्रोयो एंखुरनिफ्रायनो ओमफ्राय संनानै लानायनि उनावहाय जेब्ला ओ ओंखाम महर मोनो अब्ला ओ ओ प्लास्टिक एबा दालायाव बेखौ एरननानै ओ बिदिनो खादौजों एरननानैहाय ओ गुसु जाजासिम दसे सम दोनथ'यो। बिदिनो बर' आइजोफोरा ओ दसे सम दोन खांनायनि उनावहाय जेब्ला गुसु जायो अब्ला दांनो हानाय जायो अब्ला बिलिरनानैहाय ओ जा एमाव बानायदोंमोन बेखौहाय माने फोननानै लायो खायसे खायसेया इमावखौ थाइनै होयो आरो खायसे खायसेया थाइथाम थाइब्रैबो होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो खायसे खायसेया माइब्रानि जौ बानायोब्ला खावसे गाहामल' होनायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो माने बर' आइजो फोरा माबे जौआव बा माबे माबायदि जौ लोंनो थाखाय माबायदि एमाव बाहायनांगौ बेफोरखौबो मोजाङैनो मिथिखागौ। गौमोन माने बिसोरो ओ रोंखा राखा होननानै बुंनो हागौ जोङो। आरो बेबायदिनो जेब्ला एमावखौ फोननानै सारस्रिना होयो अब्ला बेनि उनावहाय दसे सम दोनहाबनानै ओ थौ एबा फायला थाइलाबो होनो खायसे खायसेया आरो खायसे खायसेया ओ ओरैनो माने बे प्लास्टिक एबा दालाखौ दालायावनो खोबनानै दोननानै अबेबा न' सिङावहाय दोनहैनाय जायो बेबायदिनो दोनखांनायनि उनाव जेब्ला हरसे दोनहाबो बा हरनै दोनहाबो बिनि उनाव रोसि महर मोनो जायखौ जों जौ गिसि होननानै बुङो जेब्ला जौ गिसिखौ ओ साखि नायनानै गोदै गोदै मोनगोन अब्ला जोङो जौखौ मोजां जा मोजां जादों होननानै जोङो साननानै लायो आरो बे जौखौ बेफोरबायदि दोननायावहाय जौ गिसि जानाय महरसिम दोननायावहाय बा खोबनानै दोननायावहाय जोङो बायदि रोखोमनि मोनसे फोथायनायबो दङ बर'फोरनियाव जेरै ओ गोथै दाङो होननानै माने गोथै दाङोब्ल जौआ गाज्रि जायोबा गोखै जायो होननानै जों फोथायो बेनिखायनो खायसे खायसे हासिबसुवा बा खायसे खायसे बिदिनो बायदि रोखोमनि माने माखासे मुवा बेसादफोरखौ ओ फिसायाव दोनसिननानै लानायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे गोथैफ्रा दांनो हाया।
थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो एमाव बानायनायनि सोमोन्दै मोननो हायो दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां। नोंथाङानो जोंहा एमाव बानायनायनि बागै गोबाङैनो खोथा बुंलांखाबाय। दा अब्लाबो आङो जा हायो एसे बुंलांबावनोसै एमाव होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बयबो मिथिखायो जानांगौ। एबा बर'फ्रा मिथिखायो जोंहा एमावआ मा बुस्थु एमावखौ मा खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो एमावा मानिफ्राय जायो बेफोरखौ बयबो मिथिखायो बर' सुबुंफोरा एमाव होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयो मोनसे ओ मुलि बायदियानो होनजायो मानोना बियो ओ जौ बानायग्रा मोनसे आइजें एबा मुवा। बेखौ जों माबायदि बानायो होनब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमना लाग्रोनांगौ। ओ बिनि उनाव माइरंबो सोमनानै दसे फोरोंस्रनांगौ आरो बेबायदिनो माइरंखौ ओ देनायनि सिगांनो जोङो बायदि बायदि हाग्रानिहाय मोननाय बिलाइफोरखौ एबा मोखोना बिलाइ मोखोना बिबार आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ जाय रा हारिनि फिसा फिसा बिफांनि बिलाइफोरखौ होनाय जायो एखनब्ला साल दाउखुमैखौबो गांफा गांनै होनाय जायो बेबायदिनो जोङो एमाउन्टनि बागै बुंनो हायो बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ बिलाइफोरखौ बुथुमखांनायनि उनाव जोङो एम अ खौ देनाय जायो। जनो मिक्स खालामनानै माइरंजों बेफोर एमावफोरजों जमा खालामनानै खनसेनो देनाय जायो ओमफाय बेबायदिनो दैेखांबाथाय जोंहा ओ संख्रिफोराव एबा स दालाफोराव लानानै जोङो बेखौ लादु ओ बानायनाय जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौ गोबाव सम फोराननांगौ जायो। फोरानोब्ला बियो एमावनि महर लालांगोन। बेबायदिनो लासै लासै जेनेबा एमाव महर लाखांनायनि उनाव जोङो एमावखौ बहाबा होनना बुङोब्ला जोङो एखौ डायरेक्टलि जों बुंनो हायो जे जौ संनायाव बाहायो होननानै जौ सावनायाव माबायदि बायो होनना बुङोब्ला जोंहा जौवखौ संखांनायनि उनाव जेब्ला एसे ओ बे माइरं ओ संना लानायखौ जोङो एसे प्लास्टिकफोराव बरननानै एसे न सुर होनानै लाग्रोनांगौ जायो बिनिफ्राय जोङो बेसेबां बिबांनि नांगौआव बेफोरबायदि जखानि होनानै। जोङो ओ फोननांगौ जायो जुमायाव एबा जौआव बेबायदिनो जोङो एमावखौ ओ जेसेबां बिबांनि नांगौ होनानै बेखौ ओ साननैसोनि थाखाय बिदिनो खाथुमना दोननाय जायो। बेबायदिनो जोङो सानसेबा सान्नै थानै बेयाव जोङो जौ रोसि एबा जौ बिदैखौ नुनो मोननाय जायो बिदि जउ बिदि जायोबा जोंहा थौफोराव सोसारनानै दोननाय जायो बेखौनो जोङो ओ गोबाङानो लोङो बेबायदिनो जोङो ओ जौआ रेडि जाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ साननैबा सानथाम थानानै जोङो ओ जौ गोरान सोंनो थाखाय प्रसेस खालामनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ संनायनि गेजेरजों एबा जौ गिसिनि गेजेरजों जौ गोरानखौ दिहुननो हायो। दा बे जौ गोरानखौ खायसे खायसे जायगायाव सेलेबबो बुंनाय जायो। आरो जौ जौ गिसिखौ जोङो ओ जुमायबो होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो एमावनि बाहायनाय आरो एमावखौ माबायदि बानायो जोङो माखासे एबा सुंद'' समनि गेजेराव ओ बुंजोबनो हायाखैब्लाबो एसे एनैखौ जोङो बुंलांबाय दा जोंहा बेफोरखौ आथिखालाव माबायदि ओ बाहायो एबा बाहाया बेफोरखौ जों सावरायनो हायो। आथिखालाव जों एमाव एबा जौनि बाहायनाया ओ एसेबाबो खम जादोंखौ होननांगोन मानोना आथिखालनि सावरि बादालि जानाय एसेबां नुनो मोननाय जालिया। बिनि थाखायनो जोङो जौखौबो एसेबां मावनाय जालिया नाथाय आथिखालाव मावोबाबो गावसोरनि रांखान्थि खामानि थाखाय एबा बिजनेस बा पारकसआव जों जौखौ मावनाय जायोसै। बेबायदिनो लासै लासै आथिखाल मुगानि ओ आइजो एबा सिख्लाफोरा ओ एमाव बानायनायखौ खायसे खायसेया रोङाबो जानो हागौ। मानोना जोंनिया आथिखालाव ओ जौ सांनाया एसे एसे खमायबोनायनि जाउनाव बेफोरखौ बानायनो रोंला खायसे खायसेया नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा ओ बयबो रोंखायोमोन जानांगौ मानोना गोदो न'खर न'खर जौ संनाय जायो मोन।